औ
औ खुलुमबाय नोंथां नोंथां आं मा होनो मोनसे गोनांथार आयदानि सायावसो रायलायनानै कल खालामदों नोंथां नोंथां आं जागायजेनसै नामा नोंथां
औ नोंथां नोंथाङा सावरायनो हागोन
औ जेनेबा जोङो माने आं लावखार ओंखाम जानायनि सोमोन्दै फोरमायनो सानदों आरोना जोंनि जों मानो लावखार ओंखामखौ मानो जानाय जायो बा बबे जायगायाव जानो जायो बेनि सोमोन्दै फोरमायनो नागेरदों आरो ना आंङो ना जेनेबा जों लावखार ओंखाम होनना जायो लावखार ओंखाम होननानै जों बुङोब्ला गि बेयावनो जोङो बे लावखार ओंखामा मा बेखौ जों सिगाङाव मिथिग्रोनानै लानाया गाहाम लावखार ओंखाम होननानै बुङोब्ला गोदोहाय मा होनो माखासे जोंनि बे माल मा होनो धोनि धोनि सुबुंफोरा मा होनदों उम जाय मोसौ दं मैसो दं बैसोरो मा खालामोमोन लावखार लायोमोन आरोना एबा दाहोनाफोर लायोमोन बेबायदि दाहोनाफोर एबा लावखारफोर लानायाव मा होनो बिसोर माखासे लावखारफोरा मा होनो लावखार गोदोनि समावथ' लेखा फरायनाय गैया नालाय उन्दै उन्दै लावखार जेरेबा मोसौ गुमनो गुमहैनाय बे समाव मा होनो बिसोर लावखार फोर मा होनो गावसोरो बिगोमाया जुनानै हरनाय ओंखाम बै ओंखामखौ माने सोरबा साब्रै साबा बिदिनो लोगो नांनानै माने गामि दरसेजों एबा दरनैजों ज' लोगो नांनानै माने अरनबारियाव एबा हाग्राबारियाव होलांनाय जायोमोन आरो ना बै मोसौफोरखौ गुमहैनाय जायोमोन बै मोसौफोरखौ गुमहैनाय समाव बिसोरो गावसोरजों ओंखाम लांफानाय थफा बेफोरखौ ओंखाम लांफानाय थब्लाखौ बिसोरो मा होनदों मोनसे जायगायाव ज'नो जिरायनानै ओंखाम जानाय जायोमोन आरोोना गावसोरजों गावसोर रायलाय होनलाय रानलायनानै बिदि ओंखाम जानाय जायोमोन आरो ना बैफोरबायाददि ओंखाम जानायखौनो मा होनदों बेखौनो जोङो मा होननानै मोनथिनाय जाखो दानि जुगाव बेखौनो लावखार ओंखाम जानाय होननानै मिथिनाय जादों आरोना दानि जुगावथ' जोङो ओरैनो मोनथियो जोङो पिकनिक होननानै बुङो जों इंराजियाव जोङो पिकनिक जानाय होनो बैफोरबायदि पिकनिक जानाया जोंनि बे जोंनि बे जोंनि ओनसोल ओनसोल जोंनि ओनसोलाव माखासे गोबां दङ' जों जेरै बुंनो हागोन जोंहा दिरबिल दं दिप्लाइ दं आरो ओरै जोङो मोनाबिलि दङ' आरो बिदिनो दंङ' सरलपारा बिदिनो दंङ' आरो ना गोजान गोजान जायगायाव बहुद जायगा दंसै जोङो मोनथिनो मोननाया दानिया आङो मा होनो जोङो बे सकरलपारानि सोमोन्दै आङो फंनैसो बुंनो थांदों आरो ना जेनेबा जोङो सरलपारायाव लावखार ओंखाम जानो जानो थाखाय एबा थाङोब्ला जोङो मा मा एबा माबोरै थांनाय जायो आरोना जोङो लावखार ओंखाम जा जानोब्ला जोङो जोङो मा खालामनाय जायो जोंनि न'खरनि सुबुं एबा बाय बाहागि जाथि खुरमा बेफोरजों थांफानानै जोङो बेयाव लावखार ओंखामखौ जाहैनाय जायो आरो नङाबा जेनेबा जोङो लोगोफोर गोजा स्कुलनि कलेजनि लोगो इउनिभारसिटिनि लोगो बेफोरबायदिजों जों ज' लोगो नांनानै जोङो मा खालामनाय जायो बेयाव लावखार ओंखामखौ जाहैनाय जायो आरो ना बेबायदिनो सोरबा माबा अफिसखौ गनानै एबा बा सोरबा अफिस बन्द' जेरै सानदे बेफोराव मा होनो माखासे अफिसनि स्टाफ फोरा बेयाव थांनानै ओंखाम बे मा होनो लावखार खार ओंखामखौ जाहैनायखौ जों गोबांखौनो नुनो मोन्दों आरो ना। माने बे लावखार ओंखाम जानायजों लोगोसे जोंहा मा जायो बेयाव मोनसे भुटान रायजोनिफ्राय दै जिरि जिरि बोहैबोनाय दङ जेरै दै बिनि दैया जोबोद गुसु एबा निजोम। बै दैयाव दुगै हैथावथाव औ थांनानै माने रे-रेस लाहैनाय बायदि जायो आरोना बैयो मा होनो सरलपारा जायगायाव जोङो बेयाव थांनानै। बेबायदिनो जोङो आ जों जेनेबा जों न'ख' न'निफोर न'नि गारिफोरखौ लानानै जों थांनो हायो नङाबा मानो भारा थिया लानानै जों गारिफोरखौ जों थां लानानै थांनो हायो। हजों संजानानै संजाहैनोबो हायो आरो लोगोस जे मानो संनानै लानानै आरामै जाहै हैैनोबो हायो आरो ना। जेरै जोङो बेयाव थाङोबा जों लावखार ओंखाम जायो जानाय होननानै बुङोब्ला जोङो माखासे जोंनियाव जुमाय सेरेबफोर लोंनायखौ जों बांसिनखौ नुनो मोननाय जायो आरना। जेरै जोङो बेखौथ' जोङो रंजाहैनोसो थाखाय थांनाय जायोना लावखार ओंखाम जाहैनायाथ'। बिन थाखायनो जों माखासे जौ जों जौ जुमाय सेरेफोरखौ जोङो लोंनायखौ बांसिनखौनो जों नु-नुनाया जायो जाखायो आरो ना। जोङो जे जों बैयाव लावखार ओंखाम जानायजों लोगोसे जोंहा मा होनो जेब्ला जा खाङो अब्ला मा खालामो जोंहा आराम बे दैसायाव माने दुगैनानै फैनाय जायो आरोना बे दैयाव। माने आ गुसु नि जों जायो नालाय बिनि थाखाय जोङो बेयाव दुगैनानै फैनाय फैनाय जायो ओ आरो जोङो बुंनो हाबावगोन बिनिनो खाथिजों जोङो माखासे उम माखासे मानि मोनसे मोनसे हायुंङारि हाग्रामा दं जों बेखौ मा होननानै बुंनाय जादों बिखौ मानदों रायमना आयुआरि हाग्रामा होननानै बुंनाय जादों आरोना बे हाग्रामायाव माने माखासे गोबां जिब जुनार खौ जों नुनो मोनो। जेरै जोङो माखासे सनालु मोख्रा ओंआ मैदेर आरो माखासे मा होनो जा जाथोसे मोख्राफोरखौ जों नुनो मोनो। माखासे गोबां रोखोमनि माने बेयाव उम फिफां लाइ मानो फिफां लाइफां आरो जिब जुनार सिखिरि दावमा दाउसा गोबां रोखोमनि दाउफोरखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो ना बेनि स साखाथियावनो जोङो बे सरलपारानि खाथियावनो जों नुनो मोननाय जायो आरोना आरो बेजोंनो जोङो सरलपारा ग्रा लामाजोंनो जोङो मोनसे आर बेयाव मा होनदों जोंनि बे साखाथि आस हादोरसानि साखाथियाव नांजाबनाय बे भुटान रायजो बा भुटान हादोर बे भु टान हादोराव आव थांनो हानायनि मोनसे लामाबो दं आरोना बे बो बेजों थाङोब्ला जोंहा मानो हाजोनि समायना नुथायखौ जों नुनो मोनो आरो ना बिथिं माने ओ सिनारिया मानि जोंनि मिथिंगानि
माखासे नुथाया ओरैजाय जाया नालाय बेयाव मोजां नुगोन आरोना समायना रमायना नुहोयो आरोना बे हाजोखौनो गोजाननिफ्रायथ' जोङो हाजोखौ मोन्थि खायो जोंहा समायना नुयो होननानै आरो बिनि खाथियाव थाङोब्ला आरो बांसिन समायना सि सिन नुहैयो होननानै जोङो मिथिनो मोना आरोना बेजों। नोंथाङा जेनेबा जों बेफोरजे बेफोरनि बेफोरजों थाङाखैबा थांनो हागोन आरो मानो माखासे जोङो बेरायथाव बेरायथाव बिदिनो जायगाफोर दं आरोना बे सरलपारायाव बा जोङो मा मानो दानि एनै नैरोजा नैजिबा मायथायाइयावसो गनायथि होजानाय मोनसे हायो। हायुङारि मोनसे हाग्रामा दंबावो बेखौनो होनदों जोंनि गोदोनि मा होनो सल'बथायाव रायखांजाबोनाय म सासे मा होनो जोहोलाव बेनो जाहैबाय मा होनो सिखोना जोहोलाव बेनिनो मुवै दोननाय बेसे जोङो मा होनो बेयावबो जोङो थांनानै जोङो बेरायहैनो हायो। आरो ना नोंथां आंनि बुंनाया एसेनोसै नोंथाङा जेनेबा माबाफोर बेरायनायनि सोमोन्दै मोन। नोंथाङा फंनैसो बुंलांबानो जाबाय ना नोंथां?
औ नोंथां आङो नोंथांनि। लावखार ओंखाम जानायनि सोम्दै गुवार फोरमायनानै गालांबाय आरो बे फोरमायलांनायाव आङो माखासे मिथिनो हायिफोरखौ मिथिनानै मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों औ नोंथाङा आङो। नोंथांनि सिगाङाव मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो नागिरदों बेनो जाहैबाय। भुटान हादोरखौ दावबायनाय माबायदि जोङो दावबायनांगौ आरो। बेवहाय मा मा दङ आरो मोनबेसे जिल्ला दङ आरो मा मा नांगौ बिसोरनि हादोराव हाबनोब्ला बे फोरनि सोमोन्दै आङो बुंलांगोन आरो बिसिनि हादोरजों भुटान हादोरजों आरो जोंनि इण्डिया हादोरजों माबायदियै ओ फाराग दङ। आरो बिसिोरनि खुंथाइफोरा माबायदि आं बिनि सोमोन्दै नोंथांनि सिगाङाव फोरमायलांगोन। जोङो बुंनो थाङोब्ला भुटान हादोरानो जादों मोनसे। हाजोआरि ओनसोलजों साग्लोबनानै थानाय आरो बे हाजोआ हाजोआ हिमालय हाजोजों नांजाबनाय होननानै जोङो बुंनो बुंनो हायो।
मानो होनोब्ला बिसिोरनि भुटान हादोर होननाय लोगो लोगोनो गासैबो ओनसोलानो हाजोजों। बेंदिं जोबजानानै थानाय एबा हाजोनि हादोर होननानैबो बुं बुंनो हायो जों बेखौ जोंनि इणडियाया नाथाय बेबायादि नङा हाजो दं हायेन दं। आरो माखासे बालाहामाबो दङ आरो बालाबारिबो दङ जों बेखौ बुंनो हायो जोङो इण्डिया इण्डियानिफ्राय जोङो भुटान हादोराव दावबायनोब्ला जों जोंहा लामाखौ जोङो गिबियै सायख'नानै लाग्रोनांगौ जोङो।
आसामनिफ्रायनो बियो मोनसे बरडारखौ सेयार खालामो एबा सिमाखौ रानलायो आर ना बे जाहैबाय जोंहा मोनब्रै लामाजों हाबनो हायो। एबा
ओ। जेरै जोंनि चिरांजों हाबनो हायो आरो अदालगुरि बाक्सा आरो मोनसे क'क्राझार दिस्ट्रिक सरलपालाजों होननाय मोनसे लामाजों बेजों हाबनो हायो। आरो जोंहा वेस्ट बेंगलजोंबो जोङो भुटानाव हाबहैनो हायो आरोना। जों गासै जोंहा मोनब्रै मोनबा लामायानो दङ होनजायो आरो जोङो नैबे चिरां थाङोबा जोङो गिबियावनो गावनि आइडि खौ लानानै थांनांगोन जेरैहाय भटार कार्ड
फ
आधार कार्ड जोङो बेफोरखौ लानानै थांनांगोन आरो गारि एबा कार लानानै थाङोबा एबा बाइक लानानै थाङोबा जोङो गनायथि मोननाय जानांगोन आरोना बै जाय सालायग्रा बे बिथाङा गनायथि मोननाय। इण्डियाआव सालायनो मोननाय बिदि गनायथि मोननाय थानांगोन जायखौ जों ड्राइभिं लाइन्स होननानै लाइसेन्स होननानै बुङो बेयो गनायथि मोननाय जानांगोन आरो होमबा जोङो हाबनो हागोन भुटानाव जोंहा दाबो मोनसे राजानि खुंथायानो सोलिगासिनो दं ओ बुंनो थाङोब्ला बिसिनि हादोरखौ जोङो ओ मनारखि सिस्टेम होननानै बुङो आरो जोंनि इन डिया जाहैबाय फेडारेल डेम डेम'क्रेटिक रिपाब्लिक होननानै जोङो बेखौ बुंनो हायो आरोना बिसिनि याव दाबो भुटानाव ओ राजानि खुंथायानो सोलिगासिनो दङ ओ जेरै जों बुंनो हायो ओ राजानि नामा जाहैबाय ड्राग गियल्प' होननानै जोङो बेखौ मिथिनो हायो दानि सोलिफुबाय थानाय राजाया आरो बिसिनियाव गासै नैजिथा जिल्ला फोरखो जिल्लाफोर दङ बिसिनि हादोराव बेफोरनो जाहैबाय जेरै बुमथां सुखा ओ गासा हा हा मना मंगार बेफोर जाहैबाय बिसिनि मोनसे मोनसे ओ जिल्लाफोर आरो बेल' नङा गोबां जिल्ला दङ जे गासै जोंहा नैजिथा जिल्लाफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो ना बेयाव थाङोब्ला जोङो गोबां रोखोमनि ओ जायगाफोराव समायना समायना नुथाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनगोन आरो बेफोरजों जोङो माखासे गोसोनि गोजोननाय बेखौहायो जोङो लाहैनो हागोन आरो बुंनो थाङोब्ला बुहुमनाङैनो बांसिन बबे हादरा अक्सि जेन होयो होननानै बुङोब्ला बे भुटान हादोरानो बांसिनै बिफां लाइफां गोनां एबा हाजो जों बें बेंखन जानाय हाजो एरिया हाजो ओनसोल बे बिफां लाइफां बुरजा थानायनि थाखायनो बुहुमनिनो बयनिख्रुइबो बांसिन अक्सिजेन होग्रा जों जायखौ हां लायो बेनो जाहैबाय भु टान हादोरानो होयो होननानै मिथिनो मोननाय जायो आरोना बिनि अनगायैबो जोंहा दंबावो आरोबाव बिसिनि नि माखासे ओ धोरोमफोर धोरोमफोरा जाहैबाय बिसोरो बांसिनै माखौ फुलियो बुद्धिजि एबा बुद्धिसतखौ ओ खुलुमनाय जायो आरोना जोंनि इण्डियायाव जेरै जोंहा माखासे हिन्दुजिम मा होनो बाथौ एबा ओ माखासे धोरोमफोर दंबावो हिन्दु बे फोरखौ जोंनियाव इण्डियायाव बेबायदि खुलुमो नाथाय बिसिनियावहायो बुद्धिजिमखौ खुलुमनाय जायो आरो आरोबाव दंबावो बिसिनियावहायो माखासे ओ बिफां लाइफांफोर जेरै जोङो बुंनो थाङोब्ला बिसिनि हादोरावहायो बांसिनैहायो कमलानि फिथाइखौ जोङो मोननो हायो आरो बिसिनि हादोराव हाजो ओनसोलावहायो बिसोरो बांसिन कमलानि बिफांनि बागान खालामो आरो बे बागाननि थाखायनो बिसोरो कमला बिफांफोरखौ खालामनानै बेजों माखासे हादोराव ओ दैथायहरो आरो आरो बिनि अनगायै जोंहा दंबावो आपेल फिथाइ बिसोरनियाव गुसु जायगा खाय बांसिनैहाय बेफोरबायदि फिथाइफोरा बिफांफोरा जायो आरो ना आरो माखासे जिल्लाफोरावथ' बरफजों खोबजानानैनो थायो बुंनो थाङोब्ला बिसिनियाव बो थोरनि थि गैया दसेनो अखा हायो दसेनो सान्दुं दुङो आरो आरो बुंनो थाङोब्ला बिसिनियाव गुसु जानायनि थाखायनो जोंनि मेसें बोथोराव जा जा मैगंखौ मोनो जेरै फुल क फि बान्दा कफि आलु मुला गाजर बेफोरखौ जोङो मेसें बोथोराव जोंनि इण्डियायाव मोनो नाथाय बिसिनियाव ओ मेसें जा दैज्लां जा जोङो मोननैबो बोथोरावनो बेफोरबायदि मैगंफोर खौ जोङो भुटान हादोराव मोननाय जायो आरोना आरो बिनि अनगायैबो जोंहा दंबावो बिसोरनियावहायो माखासे जौखौ जौखौ बानायनाय जायो बे जौआवबो बिसोरो माखासे हादोरफोराव दैथाय हरनानै बेजोंबो बिसोरनि गावसि नि हादोरखौ सालायो आरो आरो बिसिनियाव थाखो जिनैसिमल' फरायनो मोनो बिनि बाराखौ फरायनो मोना होननानै जोङो मिथिनो मोनो आरोना आंनि बुंनाया एसेनोसै